खोनादोंना नोंथाङा आङो दा नोंथांनाव फन हरनायनि खारनानो जाहैबाय ओ मोनसे आयदानि सायावहाय सावरायनो सानदोंमोन आरो ना नोंथां दा आयदिायानो जाहैबाय गोदो गोदाय बर'फोरा माबोरै रायजो जायोमोन आरो। मा रोखोमै बिसोरो रायजो जानानै थायोमोन आरोना बेनि बादै आंनो जा जागायजेनसै नामा नोंथां। बिदिब्ला गिबियावनो। जोंनियावहाय गोदो गोदाय बर'फोराहाय। माबोरै रायजो जायोमोन बा माबोरै थायोमोन। बिसोरो बिसनि थानायखौ आं एसे फोरमायनो सानदों नोंथांनो दा गोदो गोदायनि जुगखौथ' जोङो सनानि। जुग होननानै मिथियोन नङा होमबा नोंथां गोदो गोदायनि जुगा। मोनसे सनानि जुगमोन जेरै बिफां लाइफां ओ। बिफां लाइफां दैमा दैसा बा। आबाद थिलिजों बुंफबनाय समायना रमायना मोनसे मिथिंगाया मोनसे सुदोम निजोममोन आरोना बेफोरनि गेजेरावनो गोदो गोदोनि समफोरावहाय जों खोनानो मोनबो जों जे नुनो मोनबोदोंबो माखासे समफोरावहाय
औ नंगौ नोंथां
गोदो गोदायनि मानसिफोराहाय बेबायदिनो गोबां जेरै ओ। गोबां माहाजोन जेनेबा माहाजोनफोराहाय उम खोनानो मोनबोदों आर ना आबौ आबौनिफ्राय माहाजोनफोरनाव सासे मानसिनि माहोनावनो सासे माहाजोनावनो खमैब्लाबो सेजौथा गाम दाइनिथा गाहाम मोसौ थायोमोन आरोना बेबायदिनो बे मोसौफोरखौ गुमनो थाखाय सानै बा साथाम गाहाम लावखारनांगौ जायोमोन आरोना लावखारनि गोनांथि जायोमोन मानोना हारसिङै बे सेजौ बाजिथा सेजौथा गाहाम मोसौखौ गुमनांगौआवबो सा सार माबा साधारन नङा नालाय
औ नगौ नोंथां ‌।
बिदि साथाम सानै नांगौमोन जायोमोन आरो रुवाथिफोराबो सानै गाहाम थायोमोन आरोना गोदोनि समफोराव बेबायदिनो बिसोरो लावखारफोराहाय मोसौ मोसौआव गुमबोदोंमोन गुमबोदों दै स सेरफ्रावहाय बिदिनो बिफां सायाव जिरायनानै बिसोरो सिफुं दामलायनानै बिसोरो मेथाइ रोजाबोमोन बेबायदि खोनाबोदों आर ना आरो गोदोनि समफोरावहाय उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ आबौ आबैमोनहा बिफां सायायाव जिरायनानै जे सल'बाथा खोनासंनाय सल'बाथा खोनासंनाय संहोयोमोन आरोोना सल' बाथा खोनासंनो गथ'फोराबो बै समाव जोबोद मोजां मोनोमोन आरोना जोंबो आबौ आबैनिफ्राय खोनाबोनो मोनदों। ओमफ्राय बिनिफ्राय बिसोरो मोजां गियान बिदिनो होलाङोमोन आरोना। बिब्दिनो आरो गोदोनि समफोराव जेराव बेमार आजार जायोब्ला जोंहा डक्टरफोरनि गोनांथि जायामोन आरोना बारा डक्टरफोराव थांनोबो डक्टरफोरनाव थांनोबो जोंहा हान्थिनाय लामाया जोबोद गोजान जायो नङा होमबा नोंथां? फाहामसालिया जोबोद गोजान जायोमोन बिनि थाखायनो गोदोनि आबै आबौमोनहा दंफांनि बिगुर बा दंफांनि रोदा बा दंफांनि अबेबा मोनसे फिथाइ बिलाइफोरखौनो देग्लिनानै जाय बेराम जानाय बा लोमजानाय सुबुंनो बेनो जाहोयोमोन आरोना बेजोंनो हामोमोन आरोना आरो गोदोनि समफोरावहाय दाउ अमा फिसिनाय दाउ अमा गिदिर फिसिनायफोराबो गोबांथार फिसियोमोन आरोना आरो गोदोनि समफोराव मैहुर खालामनाय जेरै गोदोनि समावथ' नोङो मैहुर खालामनानै जायोमोन नालाय बर'फ्राहाय मैहुर खालामनानै बांसिन जायोमोन बिदिनो मैहुर खालामनायानो जायोमोन बिदिनो बादा लु लुलायलायहैयोमोन मैहुर खालामनो थाखाय, जेरै ओ गोबां रोखोमनि जेरै दाउ दुलाबाथाफोरबो गोदोनि समफोरावहाय नुनो मोनोमोन दुब्लि फोथारफोरावहाय जेराव माइ हाखाङो अब्ला माइ हाखांनाय समावहाय दाउ दुलाबाथाफोरा ओ मोसौ गाग्लिनाय जे आलि खना बेफोर फोरावहाय थाखोमानानै थायोमोन आरोना। बेफोरखौ होसोलायनो जोंबो मोनबोदों आरो
औ।
आरो बिब्दिनो ओ गोदोनि समफोरावहाय ओ जोंहा ओ ओ जेन'ब्ला सासे मानसिनो जेन'ब्ला मानिबा गोनांथि जादोंब्ला बै सासे मानसिनोबो मानिबा गोनांथि जादोंब्ला माबा मोनसे ओ जिराद बा जि-जिनिसफोरजों माबा मोनसे मैगं थाइगंजों सोलायलायनाय नुयोमोन आरोना। सोलायलायनानै बिसोरो अनलायनानै रायजोखौ बिब्दिनो जालायोमोन आरोना आरो खोनानो मोनबाव जों दि गोदोनि समफोराव ओ हा जासिनाय हाखौहाय ओरैनो बिसोरो रां लायालासे गोदोनि समफोरावथ' रांफोरा बारा सोलियामोन नालाय नोंथां
औ।
रां लायालासेनो माने जौ दाबखा थाइसेजोंनो हाखौहाय सोलाय लायोमोन आ आरोना गोदोनि समफोरावहाय बेबायदि खोनाबोदों। आरो गोदोनि समफोरावहाय माने लावखारफोरा जेरै ओ ओ संक्रान्ति समावहाय जेरै मेथाइ रोजाब लायोमोन मोसौ थुखैनायावहाय जेरै रै लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा नोंसोर जागोन बिमानि खिथेर होनलायनाय मेथाइफोरबो दं मोन आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बेबायदियैनो आरो आ जोंहा गोबां बाथ्राफोर दंबावो जेरै उम गोदोनि आबै आबौमोनहा बांसिन ओ माइफोरखौ गायहेन गायहेन उवालजोंहाय देनानैहाय बांसिन जायो योमोन। बेनिफ्राय जेब्लानाखि ओ गोदोनि रुवाथिफोराहाय सोरांसि सोरांसिनो माइखौ दि योमोन नङा होमबा नोंथां। गोदोनि समफोरावथ' दानि बायदि मेचिनफोर गैयामोन। माइरं सौनो मेचिनफोरखौ जों नुनो मोनामोन गोदोनि समफोराव आरो बिसोरो बिब्दिजोंनो आखाइजोंनो खुद निजेनो ओ देनानैहाय माइरंखौहाय सालिनानैहाय जायोमोन आरोना बे देनाय समफोरावहाय जेब्ला सोरांसि सोरांसियाव रुवाथिफोरा देनो जेन'बा सानसे सिगां बिसोरो रायज्लायग्रो खायो आरोना गाबोन जोंहा माइ देनांगौहाय सोरांब्लानो सोरांसि सोरांसिनो थाबैनो सिखार बेबायदि खोथा बुंलायलायोमोन आरोना बाथ बे समफोरावहाय जोङो खोनानो मोनदों जे माने बुहुतफोरा फैनानै सिगांनो फोजाफैग्रोयोमोन आरोना मिथिबायना
औ
रुवाथि सिख्लाफोरखौ सिगांनो फैनानै फोजाफैग्रोयोमोननो बेबायदि जोङो सल'खौ खोनाबोदों आरोना। जोङो माखासे समफोराव आरो लेखाफोरावबो जोङो सल'फोराव नुबोदों आरोना। बेबायदिनो गोदोनि समफोरावथ' आरो ओ न'आवनो मावनानै जेनेबा न'आवनो मोनजोबखायोमोन जेरै फिथाइ सामथाइ ओ ओ लाइ लाफा गासिबो मैगंखौनो मोनजोबो बिसोरो मा खालि संख्रि थाव गावखौल' बायनानै जायोमोन आरोना गोदोनि समफोरावहाय
दा बेफोरनो गोदोनि समनि आंनि बिबुंथि नोंथां आं खोनानायफोरखौ आं नोंथां आं मिथिहोबाय आरोना दा नोंथांमोननि ओनसोलफोरनि माखासे ओ गोदोनि समाव माबोरै रायजो जायोमोन बेखौ आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदों? देरनायसै
ओ नोंगौ नोंथां थारैनो
औ खोनादोंना नोंथांङा?
औ नोंथां खोनादों नोंथां। आरो नोंथां नोंथां होननाय बायदिनो जोंनि बर'फोरा गोदो माने - रायजो जानायफोर होनना बुङोब्ला नोंथां नोंथां होननाय बायदिनो थारैनो जेरै नोंथाङा जेरै होनलांबाय माइरं फोर माइफोरखौ गोदो न'फ्रावनो सौनानै जायोमोन नङा होमबा नोंथां? बै समाव मानो होनोबा बेफोरबायदि मिलफोर गैयामोन नङा होमबा नोंथां। आरो गोदोनिसिमाव जोङो बेखौ खोनानो मोनो नोंथां बै समाव रां रुफानि गैयामोन एसेबां आरो बै समाव रां रुफायाबो गैखायामोन नङा होमबा नोंथां आरो बै समाव जोंनियावहाय हान्था मेला बेफोर थिगबो नंखायामोन नालाय नङा होमबा नोंथां। खाथि हाला जेनेबा टाउन बाजार बेफोरबायदि गैखायामोन आरो बै समाव नोंथां गासिबो जा नाय मुआ मैगं थाइगं गासिबो न'निनो जाखाजोबोमोन नङा होमबाथ नोंथां जेरै थाव सं ख्रि बानलु मस्लाफोर माखासे हालदैफोर जुदि नांगौ जायोब्ला नोंथां नङा होमबा? बेखौ मा खालामोमोन जोंनि मानसि गोजान गोजान हाथायफोराव थांनानै ख से टाइमावनो ओरैबायदि मास मोननै मोनथाम गाहामनि लानानै फैखायोमोन आरो नों थां थावफोरखौ मानो होनोबा बै समाव बार बार थांनो हायामोन नालाय नोंथां गोजान जानायनि जाहोनाव जायनि जाहोनाव मा खालामोमोन बै समाव ओ बिसोरो
खेबसेयावनो खेबफायावनो माने गोबाव समनि थाखाय लानानै फैखायोमोन आरो नांगौ जानायमोन। मुवाफोरखौ आरो नोंथां बै समावथ' जोंना ओ खाथिफोराव बा साखाथिफोराव बेफोरबायदि हस्पिटेल बेफोरबायदि गैयामोन नालाय नोंथां बै समाव मा खालामोमोन। जोंनि ओ बर' हारिनि सुबुंफोर बा जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा बांसिन अजाफोर नङा होमबा नोंथां अजाफोरजों लोगोसे आरो जेन' हाग्रा बंग्रानि रोदा नङा होमबा नोंथां - बायदिसिना जेरै बिलाइफोर बेफोरखौनो जानानै गाव गावनि देहाफोर खौ थिग लाखियोमोन नङा हा नोंथां आरो बुंनो थाङोब्ला बै सम समनि सुबुंफोरा बांद्राय थावफोरखौ जायामोन नोंथां बै समनि जोंनि आबै आबौमोना बांसिनानो बिसोरो खारैफोरखौसो जायोमोन जायनि जाहोनाव बै समाव जोंनि आबै आबौमोननि देहायाव बांद्राय माखासे बेमारफोरखौ नुनो मोन नायबो जायामोन नङा होनबा नोंथां औ आरो बै समनि सुबुंफोरा गोबाव गोबाव जोरोम मोन नङा होमबा नोंथां दिनैनि सुबुंफोराथ' खम सम जो थारसै नङा होमबा नोंथां बारा जोरनायखौ नुनो मोनला आरो बेमार आजाराव बांसिन गोग्लैनायखौ नुनो मोनो दानि दिनैनि सुबुंफोरखौ नाथाय बै समनि सुबुंफोरा बांद्राय बेमार आजारफोर जायामोन आरो नोंथां मानो होनोबा बिथांमोना बै समाव थाव हारि मसला हारिफोरखौ बांद्राय जायामोन जिसिबां मैगं जायो बेफोर गासिबो हाग्रानि मैगं थाइगंफोरखौनो जानानै गाव गावनि जिउखौ खुंबोदोंमोन नङा होनबा नोंथां नोंथां आरो मोनसे खोथाव खोनानो मोनबावदों नोंथां गोदोनि रायजो जाय जानाय समावहाय जोंनि आबै आबौमोना सासे सासेखौ गोबां मदद होलायनायखौ नुनो मोनो नुनो दोंमोन नोंथां जेरै संख्रि फानलु नांगौ जाब्रबनाय समाव नखर सोलाव लाथ'लायनाय नङ होमबा नोंथां गुबुन न'खरनियाव थांनानै लाथ'हैलायलायनाय आरो जेब्ला गावनि न' न'खराव मोनफिनो बा मस्ला मस्लि लाबोफिनो बा थाव संख्रि फानलु लाबोफिनो अब्ला बेखौ हरफिनलायनाय बेफोरबायदि मोनसे हुदा दंमोन आरो नोंथां आरो ओंख्रिफोर गोथाव अमाफोर नाव दावफोर नाफोर स संबाय बायदोंब्ला खाथिनि न'आव सोलाव हरथ'लायनाय बा अ अननानै खाथि खाथि होननानै हरलायलायनाय मोनसे जोंनियाव नुनो मोनोमोन आरो नोंथां
औ नोंथां
औ नोंथां बेफोर समफोरा माने जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे मख'जाथाव आरो एंगारनो हायै माखासे समफोर मोन आरो नोंथां।
औ नोंथां औ
नङा होमबा नोंथां औ नोंथां जोंहा दा लासै लासै फैबाय जोंनाबो समाबो जाबाय नङ नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां औ
गोबां दंमोन नाथाय जों रायलायजोबनो हाला नङा होमबा नोंथां औ इयुननि समाव बेवहाय जोंहा माखासे सम लानानै रायलायफिननोसै आरो नङा होमबा नोंथां औ अब्ला नोंथांनि नोंथांनाव रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथां।
औ आंबो नोंथांनिसिमबो जा साबायखर थाबाय नोंथांनिफ्राय गोदोनि बर'फोरा माबोरै रायजो जाबोदोंमोन बेफोरनि बारै मिथिनो मोननानै आं गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथां
औ थारैनो नोंथां आंबो नोंथांनि ओनसोलनि फारसे आरो नोंथांनिफ्राय माखासे मिथियैफोरखौ मिथिनो मोननाय जाबाय गोजोननाय थाबाय नोंथां।
गोजोननाय थाबाय नोंथां।